हेलौ
औ नोंथांखौ फिन खेबसे लोगो मोनफिननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय।
औ आंबो गोजोननाय मोन्दों नोंथां।
औ दा आङो ओ नोंथांनिसिम ओ जोंनि जेनेबा आबादनि सायाव एसे सावरायनो होननानै ओ हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ हागोन जोबोद मोजां आयदा दे नोंथां सावरायजागोन।
दा आबाद होनबाथाय जेनेबा जोंहा आबादाथ' आबादखौ जोङो ओ दैज्लां बोथोरावबो मावो आरो मेसें बोथोरावबो आबाद मावनाय जायो बायदि रोखोमनि। बेबायदिनो दा जों गामियारि सुबुंफोरनि थाखाय आबादानो मोनसे थांना थानायनि गुबै राहा होननानै बुंजायो जेनेबा गामिनि बांसिन सुबुङानो ओ जोंनिया आबाद मावनानै जिउ सोनारनायखौ जों नुनो मोनो। जेरावहाय ओ आबाद होनना बुङोब्लाथाय जोङो ओ माइ आबादखौ ओ गिबियावनो सा मा होनो बुंजासिनो जेनेबा जोङो बांसिन गामिनि बांसिन ओ सुबुङानो जोंहा माइ आबाद मावो आरो बे माइ आबादनिफ्रायनो माइ दिहुननानै बे माइनिफ्राय माइरं माइरं दिहुननानै जों बेखौ ओ ओंखाम ओंखाम संनानै जानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां। ओ औ दे
जेरै मेसें बोथोरावबो जोङो बेबादिनो लाग्रा, बायदि थ बायदि बायदि मैगंफोरनि आबाद बेबादिनो ओम दैज्लां बायबाथाइ सबायबो सबाइ आबाद मावनायखौ दा जेनेबा माइ माया बेहाय मावो आं साव एसे फोरमाय फोरमायजाना
नोंथांनि माथो एसे बायफ्लेबाय दङ।
औ दायो खोनादों दे नोंथाङा आंनि माथोखौ औ आंनिखौथ' मोजाङै खोनाबाय दं ना?
औ खोनादों आङो औ माइ आबादनि सायाव एसे गुवारै फोरमायला
माइ आबादनि सायाव एसे बुं बुंनांगौ नामा नोंथां?
औ माने आं फोरमायलांनोसै। थांनो माइ आबादखौ माबादिहाय मावनाय जायो औ, जेनेबा औ माइ आबाद
जोंनि गुबै गिबियावनो जों बा बेबायदिनोबो बायनानै मोनो। जोङो लाबोनानै फाथोनि बस बेखौ जोङो माने हाखरावहाय नारसिननानै दोननाय जायो बा बेबायदिनो हाखराव दोनाबाबो सिगाब फथोबनानै दोननाय जायो जाहाथे बियो। गाजा एरो बेखौ बिदिनो सान सानथाम सानथामसोनि उनाव जेब्ला बियो खा जागोन अब्ला जोङो बेखौ बोखांनानै बे बुथानिफ्राय बे माइखौ दिहुननाय जायो दिहुननानै बे जा बेयो गथा गथा खायोना। बेखौबो जोङो सिफ्रुनानै लाग्रोयो गिबियावनो सिफ्रुनानै बेखौ ओ फोथाराव बा बेखौ जाय जागायाव फोगोन बे हाखौ माने एवनानै माने फोमोननानै लाग्रोनाय जायो हाब्रु दोलो दोलो खालामनानै लानाय जायो। बेवहाय जोङो बेखौ सारना होयो जायखौ जों खोथिया फोनाय होननानै बुङोना। बेबायदिनो ओ बेखौ फोयो जोङो माइखौ सारनानै होयो। अब्ला बेयो ओमफ्राय बेबायदिनो सप्तासेसोनि उनाव बेयो ओ बेयो गाजा गाजा बेरनाय दंखायो ना बेयो बिफां जायो जाय जेनेबा, खोथि खोथिया माइ गोरलै ओंखारो खोथिया ओंखारनाय होनो जायखौ खोथिया। होननानै बुंनाय जायो अब्ला बेखौ खोथिया जेब्ला ओ ओंखार आरो ओमफ्राय बेखौ एसे ओ माने लावनो होयो आरो बे माइ बिलाइखौ बे खोथिया बिलाइखौ। अब्ला जों बेखौ फुयो फुनानै माइखौहाय माबोरै गायो होनबाथाय बे माइ गायनाय हाखौबो जोङो हाब्रु खामना लानाया गोनांथा थार। मानो बे खोथियानि रोदाफोरा बेबायदि हाब्रु गुरै हाफोरावसो थाबनो रोदा सुयो गोरा हायाव। थाब रोदा सोनो नागिरा बेनिखायनो जोङो बे माइ गायनाय जायगाखौहाय मोजाङै एवग्लिनानै लानाय जायो खादों नोंथां
औ नोंथां खोनादों दे आं।
बे माइ आथिनानै लानानै। ओ हाब्रु जाब्लाथाय बे खोथियाखौ जों फुना लायो। जायखौ खोथिया आखा खानानै ओमफ्राय बेखौ जोङो ओ रानो दुब्लियाव राननो होयो जाय फुग्रा बिसोरो बेखौबो जोङो गायो। आरो बे माइखौ बेबायदिनो गायनानै बेयाव जोङो गोबां बेखौ माइखौ गायना दोनबाल' जाया बेखौ जों गोबां ओ जोथोन लानांगौ जायो। आबादारिफोरा बेवहाय जोङो। हाग्रा थैनायनिबो मुलि बाहायो आथिखालाव आरो हासारबो सारो। जायनि जाहोनाव माने दाथ' जोंना हानि गुना एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनदों। गोदो गोदाय माने हाया गावनो हासार गोनांखामोन आरो बेबायदिनो ओ गोबोरखि हासार बायदि बाहायनानै गोदो आबादारिफोरा आबाद मावोमोन। नाथाय दानि जुगावहाय आबादारिफोरखौ बांसिनानो रासायनारि हासार बाहायनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जाय गुबुन फारसेसेथिं सानना नायो जेब्ला ओ गाज्रि गोहोम खोख्लैदों गुना जोंना लांदों हानि हा आरो गुबुन फारसेथिं। खौ जौगाहोनथा मोजां बुंदों बेबायादिनो हिन जोङो बेयावहाय बेखौ माइखौ जोथोन लायो। थैनानैबो होयो आरो बेखौ हासार सारनानैबो होयो माइखौ एसे जौब्लाथाय बेनि उनाव बेयो अब्ला फिथाइ होयो अजों बेखौ अनाथि बेवहाय ओ बि सराना बेखौ जोङो हरसे नानायखौ नुनो दानाथ' बांसिनानो आथिखाल जुगाव माइ नाग्रा मिसिन ओंखारबायना बेफोरजों नायो। लानानै जोङो माइ आबादखौ बेबायदिनो मा वनायखौ जोङो नोंथाङाबो ए
आबादनि सायाव
औ नोंथां बुंनो हागोन दे आंनि माथोआ मोजाङै खोनादों ना नोंथां?
हो जोंहाथ' दानि नोंथाङानो आबादनि सोमोन्दै गोबां बुंलांखाबाय गोदो जों गासिबो गामि
औ
गैयारि थानाय आबादनि सोमोन्दो गोनां आरो जोंनि रां फैनायनि दा बेहाय नोंथाङा माइनि सोमोन्दै गुवारै बुंलांबाय आं बेखौ बुंगलैलिया। दा जोंहा माइखौ गारनानैब्लो जोंहाथ' बर'नि गुबै आबाद होनना बुङोब्ला माइआनो बिनिफ्राय जोङो मेसें बोथोराव मावनाय जि गोरान आबादफोर बेखौ गोबां खम मावो। ओ जायनि जाहोनाव जों हाया ओरैनो गोलैसोना थायो नाथाय जों गुबुन ओनसोलाव नायोब्ला। नुनो मोनसे गुबुन ओनसोलफोराव जिनै दानावबो गोबो गुबुन गुबुन ओ आबादफोर मावनानै जा हाखौ एं एंगेज खालामनानै दोनबाय थानायखौ जों नुबोनो मोनो। दा बिनि गेजेराव आलुनि आबादफोर जेरै कबिनि आबादफोर बेनिफ्राय लाइ, मुला, बेसर, फाथो, मैथा बायदि बायदि रोखोमनि आबाद मावो। दानिया जोंनि आबादारिफोरा मुलाम्फानि बाथ्रा बुङोब्ला ओ जोंहा एसे खम मुलाम्फाखौ नुदोंमोन आरो मानो होनना बुङोब्ला जोंनियाव ट्रान्सपर्ट
हेल' हेलौ